औ हेलौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। औ जोबोद मोजाङै खोनादों नोंथांनि आवाजखौ।
औ दा आङो नोंथांजों। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन। दा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
नोंगौ। नोंगौ थारैनो हागोन नोंथां।
औ उम-उम। दा आंनो बे आयदाखौहाय जागायनोसै।
नोंगौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां नोंथाङा खोना होयाखै नामा आंनिखौ
औ औ दा आङो आयदाखौ आंनो जागायनो नोसै आं नोंथां सावरायनोलानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जे जोङो आरोना बा बर फोरा जों मा रोखोमै जोङो मासे जाग्रा आदारफोरखौहाय जों माबायदि थिनानै जायो आरोना बा जोङो मानि गोबाव सम मानि इयुनावबो जागोन होननानै जेनेबा बोसोर बोसोर बोसोरनि उनाव बा दान मोनथाम मोनब्रैनि उनावबाबो जाजोब जानाय माखासे जों मानि गोदोनिफ्राय थिनानै दोनबोदों आरो ना खोनादोंना औ दा माने औ औ बे जानाय आदबनि सोमोन्दै बा खालि थिनानै जाजानाय आरो बेनिस सोमोन्दै आङो नोंथांखौ सावरायनो सानदोंमोन दा जोङो बर फोरा नङा होमबा ओ जानाय लोंनायनि बेलायावहाय माख माखासे जेरै जों जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय जों आबाद मावनानै जाग्रा दङ नङा होमबा आबाद मावनानै मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोर आरो जं बे बेड बिदिनो बिनि अनगायैबो जेरैहाय दैयाव लायनानै जानायफोर जेरै ना ओमफ्राय साम' बायदि आरो ना गोबां रोखोमनि ना बेबायदिनो हमनानै बर'फोरा माने गावसिोरनि जाग्रा आदारखौ बुथुमोमोन आरोोना औ दा बेबायदि जानायाव जोङो थिनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जों मोनसे जाग्रा आदारखौहाय इयुननि थाखाय जोङो बेखौ खेनसेनो जाजोबालासिनो आरोोना माने दिनै मोननायावनो ज म ग अब्ला जों बेबायदि होननानै मान उनाव जागोन होननानै बेखौहाय दोननाय जायो आरो ना मानिे बेखौ मोजाङै जोथोनैहाय माने दोननाय जायो दा बे थिनानै जाग्रा आदारफोर होननानै बुङोब्ला जोङो गाहायै आरोना जोङो नाफाम बर'नि मोनसे नाफाम बेयो मोनसे बर'नि आदार आरो ना ट्रेडिसनेल माने बे दोरोङारि जाग्रा नुवा आरो ना जों बेखौ माने थिनानै दोनो आरोना दा जोङो बे थिनानै दोननायाव जों बेखौहाय माबायदि थिनानै दोनो होननानै बुङोब्ला जोङो नाफामखौ गाहाय नाजोंसो बानायो नङा होमबा
औ नंगौ
औ जोङो मानि जेनेबा। दैज्लां समाव बा मेसें बोथोराव जों ना मोननो नङा होमबा दैज्लां समाव जों गुरनानै बा बबेबा बिलो बा दुब्लिफोरावहाय बा दहला जायगा फोराव जोङो नाफोरखौ गुरनानै लाबोयो नङा होमबा दा जों ना गुरनानै लाबोनायखौ जों बुरजा मोनोबा आरो ना आरो मालाबा जों बिलोफ्रावबो बा जाम्फैफोरावबो गोग्रोमो नङा होनबा आरो मालाबा बिलोफोरा रान माबा मानि। लोमबोयोब्ला आरो ना अखा बारा जानानै लोमबोबायोब्ला जोङो जेफोरजों सारनानै लायो नङा हबा दा बेबायदि समाव जों गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरैहाय नास्राय गोरिब फिथिख्रि मावा बेंसिन जे बेबायदि मोनो आरोना जोङो दा जों बेबायदि माखासे फिसा फिसा नाफोरखौ माने खे जे बुरजा मोनोब्लाथाय जोङो खेनसेनो जाजोबनोथ' हाखाया नालाय जों दिनै जाखिनि जानानै माखासे जों जानो हायैफोरखौ बा फायनानै जे बे नाफोरा नोङो जानो हाय' गाज्रि जायोना ओंखायनो बेखौ मा खालामो सानदुं गोसायावहाय बेखौ फोराननानै दोनो आरोोना जेरै ना फिसा फिसाफोरखौ बेखौहाय फोरानो ओमफ्राय मोजाङै फोराननाय जायो आरोना जोङो ओमफ्राय बेबायदिनो नाफाम देगोन होननानै फामनि मुङाव जोङो फोराननानै दोनो आरो ना।
औ
ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै गोरान जायोब्लाथाय बे नाया मोजां मोजां रानोबाथाय आरो ना खिन्थु नाया मोजाङै राननांगौ आरो गोरान बुथारनांगौ आरो ना सान्दुुंवहाय राननाय बा सान्दुं गैयाबा जों अरफोरावबो होयो बेबायदि ओमफ्राय जोङो बे नाया रानोब्लाथाय जों बेखौ नाफाम महरै देयो आरो ना।
नोंगौ
खोनादों ना?
औ आं खोनागासिनो।
औ दा जोङो औ नाफाम देनोबा जोङो बे ना गोरानखौ लाबायनांगौखिनि जोङो ला बाय आरोना बुरजा बा बुरजा लाबाय एसेबा एसे बिदिनो ओमफ्राय बेयावहाय जोङो जाथे नाफाम देनायाव मोनसे मुवा होयो आरो ना सोरबा सोरबाया गोबां रोखोमै होयो बाट जोंनि ओनसोलाव थास' थास' बिसंखौ होनाय जायो आरो ना माने एसे थास' गिदिर गिदिर जेनेबा गोसोमबो जानो हागौ बा बियो बे गोथां मोनसे गोथां खालारनि बेबो जानो हागौ आरो गोथां गाबनि
आरो ना नोंथां।
औ औ बिदिखौ जोङो मोजाङै जिरो आरो ना बिनि सा नि बिलाखौहाय जोङो जिरनाय जायो आरो ओमफ्राय जिरनानै बेखौ हास'नानै फिसा फिसा हास' नानै नाजों ना गोरानजों जमा आराम देफानाय जायो आरो ना। ओ मानो होनोबा बे नायाथ' गाव गोजा देयोबाथ' बे फ्रु फ्रु गुन्दै माने गोरान जागोन नालाय बेनि था खायनो जोंना हुदा दं आरो मोनसे माने थास' बिसंखौ हो योबाथाय मोजां जायो होननानै आरो बिदिनो सोरबाया गुबन गुबन होयो। जानो हागौ। दा जोङो बेबायदि थास'खौ होनानै थास' बिसंफोरखौ होनानै आरामनो ना खौहाय देनाय जायो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो खायसे उम देबाय ओमफ्राय बिदिनो देखांनानै जोङो बयमफो फोराव बेफोरखौ सोनानै दोननाय जायो आरो खायसे लबानायाव सोयो बा खायसे दिंग्रि माने क्लास फोरनियाव सोयो आरो ओमफ्राय गोदोथ' जों नाफामखौफोरावहाय सोना दोननाय जायोमोन आरो ना माने सोना दोनो होननानै मिथि मोनो। मिथिनो मोनो आरो गोदोनि समाव नाखौ औवा हाासुङावसो बांसिन। दोनो होननानै दाथ' जोंना बाजारफोराव मोननाय जेरै बयम फोरावहाय दोनसै आरो ना। दा बेखौ देखांनानै जोङो मोजाङै गुन्दै आराम माने जायोबाथाय देनाया गेब्लेबाथाय जों बेखौ बयमाव आराम नारसो नारसो सोनानै दोनो आरोना। ओमफफ्राय जोंहा मोजाङै नारसोथारनांगौ आरो ना बेखौहाय बे देनायखौ खौ नाफामखौ नङाब्लाथाय माने एसे माने बै नारसोना मोजां जायाबानो उवां माने ग्रोब ग्रोब मोजाङै समानसो जायाबानो मा जायो बेयो मसिनोबो हागौ आरो ना एसे लांदां जायगा बा औ लांदां जायगा थायोबा आरो बे बयेमफोराव न सोनायाव लांदां जायगा थायोबाथाय बे मा जायो बेखायनो बेखौ जों मोजाङै नारसोबाय ओमफ्राय नारसोनानै जोङो बेयाव औ
आं एसे ओ थिनानै बर'फोरनि जायफोर बेसादफोरखौ थिनानै जानाय जोंनि दोरोङारि बेखौ सुंद'यै फोरमायदिनाय नङा होमबा। जोंहा नोंथाङाबो फोरमायबाय जेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव माने गोथाङाव जाजोबनो हायो जायफोर बेसाद बेखौ जोङो फोराननानै गोबाव जानो थाखाय थिनानै दोनो बेखौ नोंथाङा फोरमायबाय। बेयो आथिखालावबो जों मोननो हायो आरो गोदोबो जों बेखौ जानाय खौ मोनोमोन आरो नाफामखौ। दा बे बायदिनो जों माखासे जे नाफामनि बेलायावल' नङा जोंनि समाजाव बे बायदिनो गासैबो बिथिङाव अबे बुस्थुआ माने गोबावै उन माने समाव मोनफिनबाय थाया बे बायदिखौ नोजोर लाखिनानै फोराननानै थिनानै जानो थाखाय माने फोराननानै दोननायखौ मोनो आरो नोंथां। जेरै- आं मोननैसो खोन्थानि
औ औ।
जों मोननो हाबावो जेरै जोङो अमा मासे हमनानै ला अमा मासे सिथारोब्ला दा न'खराव जानांगौआ माने खेबसेनो जाजोबनो हाया। मानो होनबा अमाया जोंहा गिदिर जुनार। बेनिखायनो जोंनि बर'फ अमाखौ गोदानानै आराम रुदबनानै हालदै आरि होस्रोलायनानै फोरानो आरोना नोंथां। दा बेबो मोनसे राहा थिनानै जानायनि गोदोनिफ्रायनो जों मोनदों बे बायदि फोराननानै जानाय बर'फोरनि गेजेराव। दा आथिखालाव जों नुनो मोनदों बेल' नङा फोराननायल' नङा दानि जों ओरैबायदि खालामो। आसार खालामो आरोना नोंथां। जेरै- दाउ दा दाउ बेदरनि आसार, अमा बेदरनि आसार, जुदि बे बायदि खालामोब्ला जोंहा गोबाव सम जों थिनानै जानो मोननो हायो। जेब्लानो गोसो अब्लानो जों जानो हानायनि सुबिदाखौ लानो हायो आरो नोंथां। जेरै- अमा बेदरनि आसार बुङोबा जोङो आथिखालाव बेखौ फालांगियारि महरावबो मोननो हासै। मानो होनबा गोबां जाय बिथांमोनहा अमा बेदरखौ बायनानै फोराननानै सुनानै सुनानै फोराननानै बेनिफ्राय आसार खालामो आरो बेखौनो फालांगि महरै बाजाराव फानो आरोना नोंथां। दा बेयो अनलि गाव न'आव जानो थाखायल' थाबथानानै थायाखै बे समाव जों बेखौ फालांगियारि महरावबो लानानै फैबाय। दा नोंथाङाबो जेरै दहाय फोरमायदों नङा होमबा नाफाम दा बे नाफामखौबो जोङो गोदो सिगाङावथ' ओरैनो न'आव जानो थाखायल' जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनदोंमोन आरो सोरबा न'नि मानसिफोरना जों खुरमाफोर नङा होमबा नोंथां। खुरमाफोरना जेनेबा नाफाम दैेयाखैलायनो अब्ला बेनो औवा हासुं मोनसे हरनाय, बा एल'नानै खुरैसे हरनाय बेफोरबायदिखौ राननानै जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव नानि बिबाङा खम जाबाय दा बेफोरबायदि औ हुदाया दङ नाथाय थेवब्लाबो जोङो ना फानि जाबायदि जेसेबांसिम मोननो हायो एभेलेबेल बे बुस्थु था खम जाबाय आरोना नोंहा दा बेनिखायनो जों जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव माने नाफामनि ओ बाहायनाया दंब्लाबो खम जाबाय होननानै बुंनांगोन आरो बाजाराव बायनानै मोननायाबो खम जाबाय आरो। दा बे समाव आरो जों नोजोर होयोब्ला बे नाफामनि बेसेना औवा हासुंनि मोनसेयाव द'जौ द'जौ गाहाम बेसेनाव फाननो हायो आरो नों दा जोंनि ओनसोलाव
औ
औ दा अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा दा बेबायदिनो मोजां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो उननि समावबो बेबायदिनो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो मोनो होननानै नोंथांखौ आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ दे औ गोजोन्थों हब्ला।
औ